अ नोंथाङा खोनादोंना
औ नोंथां ख खोनादों
अ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं ओरैनो
आंथ' दा ओरै दंथ'यो नों जेबो मावाखै नोंथाङा आंजों रायलायनो हागोन
औ हागोन नोंथां ओ नोंथां नोथ थांनो नोंथांजों आं मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै सावरायनो थाखाय फन खामनाय जादोंमोन नोंथां औ ओ अब्ला आङो दिनैनि सावरायनाय बे सावरायनायनि गुबै आयदायाव थांनिसै नोंथां
जागोन नोंथां
औ अब्ला बे आयदायानो जाहैबाय जोंहा ओ बेरायनाय नङा होमबा जों माने ओ जोङो बेरायनाय दा आङो सोंनो नागिरदों जे ओ बे बेरायनाययै बेरायनायजों सुबुङा बा बेरायनायखौ सु बुंनो मानो थाखाय नांगौ आरो बेरायनायनि गेजेरज मा मा मुलाम्फा मोनो आरो नोंथाङा बबे बबे जायगायाव बेरायफेरखो बैफोराव थांनानै नोंथाङा मा मा ओ मुलाम्फा जाबोखो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन थारैनो ओ गिबिथारावनो नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आंनाव बे सोंथिखौ सोंनायनि थाखाया दा नोंथांङानो औ बेरायनाया थ' आं नोंथां गोबां बेरायबाय जेरै सिक्किम अरुनासल। अन्ध प्रदेश मेघालया आरो आसामनि गोबां दाब दाब जायगाफोराव आङो बेरायबाय। दा जेरै आङो मोनसे आं हमना लानोसै। नोंथां जेरै आं अरुणाचलाव थांदोंमोन अरुणाचल।
औ थारैनो थारैनो नोंगौ नोंथां।
बेयाव आङो थांनानै गोबां एक्सपिरियेन्स नुबोदों आरो नोंथां जे थ बुस्थुफोरखौ जिनिसफोरखौ आं मिथिबोदों। जेरै बेयाव थांनानै आङो गोदान लोगो मोनहैदों। गोदान सुबुंफोरजों आङो रायलायनो मोनहैदों।
औ थारैनो।
बेनि जे। ओ अरुणाचल प्रदेशनि जे मिथिंगायारि नुथाय बेफोरखौ आं नु बोदों बेफोरखौ नुनानै आंनि गोसोआ जोबोद। गोजोननाय मोन्दों आरो आं बेयाव थांनानै नोंथां बिथांमोननि। ओ जेनाखि काल्चार ट्रेडिश शेन बिसिनि जेरै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरनि फारसे आं गोबां मिथिना मोनबोदों नोंथां। बेनि आं बेफोरनि गियान मोनबोदों। आरो बिसोरनि जेनाखि मिथिंगायारि नुथाय जेरै हाजो हाला बिफां लाइफां बरफ बेफोर खौ आङो नुबोजोबदों नोंथां औ नोंथां बेखायनो बेरायनाया। जेराव जों थाङो बेयाव जों मोनसे गोदान नुबोयो नोंथां आरो गोदान सोलोंनो मोनबोयो। जे मिथियै बुस्थुफोरखौ जों मिथिबोयो। ओ बिनि थाखायनो जोङो बेरायनांगौ। मुलुगखौ गिदिंनांगौ। सम थानायावनो नोंथां मानि जों बेरायनायनि थाखायनो जोङो गोबां गियानबो मोनना मोनो आरो मोनबोयो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंथां थारैनो।
औ नोंथां।
अ दायो औ।
बुं दे।
दायो औ नोंथाङा थ' जि ओ सिक्किमनि बाथ्राखौ बुंबाय नङा होमबा?
औ नोंथां अरुणाचल प्रदेशनि सोमोन्दै आं नों
अ अरुणचल प्रदेशनि सोमोन्दै बुंबाय नोंथाङा। ओ दायो नोंथाङा ओ बेरायनायनि गेजेरावनो नोङा होमबा नोंथाङाथ' गोबां जायगा बेरायबाय होननानै बुंबाय नङा होमब्ला नोंथां बिनि गेजेरावनो नोंथाङा ब बे मोनसे ओ जायगाखौ माने बयनि माने साबसिन मोनदों नोंथाङा?
आङो हागोन नोंथां हागोन थारैनो आं हागोन।
औ थारैनो।
नोंथां बे बेरायनायाव आंङो जेराव मोजाङै एक्सपिरियेन्स मोनबोदों। आरो बिनिख्रुइबो आं साबसिन जेराव थांनानै आं गोसो गोजोननाय मोनदों होनबा अरुणाचल प्रदेश मानो होन्ला आङो बिथांमोननि जायगायाव थांनानै आंङो ओ गोबां सोलोंनो मोनबोदों जेरै बिथांमोननि राव रायलायनाय माबायदि रायलायो बिसोरो। आरो बिथांमोना मा मा जायो बिथांमोना मा मा लों बिथांमोना आरो बिथांमोननि जेनाखि गाननाय जोमनाय बेफोर माबायदि? आं बेफोरखौ गासिखौबो नुबोजोबदों आरो सोलोंबोदों माखासेबु बुस्थुफोरखौ जायनि जाहोनाव आङो अरुणाचल प्रदेशाव थांनायखौ आं जोबोद आङो सोलोंनोाव मोनबोदों आरो गोबां जेनाखि आं मेमरिसफोर लाना फैफादों नोंथां अरुणाचल प्रदेशआव।
औ नंगौ थार नोंथां। ओ नोंथाङा खोब बेरायनायनि सोमोन्दै। खोब मोजाङै फोरमायबाय। नंगौ थारैनो नोंथाङा जखिनि बाथ्राखौ फोरमायबाय बे थारैनो सैथो। ओ जोंहा जे बेरायनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां गियान नङा होमब्ला? आरो जायखौ जोङो नुफेराखै ओ बै बेसादखौ जोंङो थां थांनानै जुदि नायहैयोब्ला। खोब माने गोजोननाय मोनो। आरो बेखौ जोंङो ओ खायसे समाव जों मा बेखौ जोंङो मबाइल नङा होमबा मबाइल जोंफोरनिज गेजेरजों जों माने बैफोरनि न नुथायाइफोरखौ जोंङो नुनो मोनोमोन। नाथाय बेखौ जुदि गावनो थ थांनानै जुदि मोगथाङाव जुदि जों बेखौ रियेल बेयाव जुदि जों नुयोब्ला माने जोंनि गोसोआ माने खोब गोजोन्नाय मोननाय नङा होमबा। होमबा नोंथां। ओ जायखौ जोंङो नोंथाङा बुंबाय औ बिनि जिखिनि कालसार जिखिनि बिनि जानाय लोंनाय गासैखौबो जों माने सोलोंजोबनो हायो। बिथांमोना माबायदि जायो बिथांमोना माबायदि बे राव रायज्लयो नंङा आरो बिथांमोननि जि थानायनि थासारि थासारि गासैखौबो जोङो बेरायनायनि गेजेरजों मोननो हायो बिनिखायनो आंबो बुंनो सानो जे बेरायनाया जोंनि थाखाय जिउआव जोबोद गोनांथार
नोंगौ नोंथां जोबोद गोनां
बेराय ओ बै बेरायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां माने जिउआव जिखिनि जोङो मिन्थियै आरो जिखौ जोङो मोनफेरै बैफोरखौ जोङो माने मोननो थाङो आरो बेखायनो आं सानो माने ओ जोंनि थांना थानाय समाव जोंनि जि बेरायनाय बे बेरायनाया माने बयनिख्रुइबो माने साबसिन होननानै बुंनांगोन ओ जायखौ जोङो माने नुफेराखै ओ बै बेसादखौ जों माने नुबाय नुहैबा माने जोंनि गोसोआ ओरैबायदि माने मोनसे साननाय फैयो नङा होमब्ला जायखौ जों दिनैसो नुबाय औ बेफोरबायदि बिनिखायनो आं बुंनो सानो सानो जे बेरायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां माने आइडिया मोनो लोगोसेनो जोङो बिनि जिखिनि गियान बे गियानखौ जोङो सोनानै लानो हायो आरो दा जुदि ओ जायफोर फोरानोखि माने बेराया बिथांमोना थ' जेबोखौनो मिथिया नङा होनब्ला नङ नो थागोन सोरबाया गावनि ओनसोलावनो थाबाय थायोन ओ गुबुननि ओनसोलाव थाङोब्लासो जों बैफोरनिफ्राय जिखिनि ओ मोजां मोजां माबाफोरखौ लानानै मा खालामो जोङो गियानखौ लाबोनानै जों बेफोरखौनो माने बाहायनो हायो आरो जेरै जोङो ओ साननानै नाय हायो बा जोङो सावरायनो हायो जोंनि नसुं फंसे ओ जोंनि आसाम नोङा होमबा जों जेरै दा आसामाव थायो बे आसामजोंनो बा जोंनि ओ खाथि खालायावनो नांजाबनाय हादर होननानै बुङोब्ला जों भुटान हादरखौ
नोंगौ नोंथां थारैनो
नङा होमबा जोङो भुटानाव थाङोब्लाबो जों मिथियो जे बिसोरनि जिखिनि ओ बिसोरनि थानाय बा बिसोरनि जिखिनि ओ माने साबसिनै बिसोरो ओ गावसोरनि जि हादोरखौ लाखिनाय बेफोरखौ जोङो गोबां सोलोंबोनो हायो आरो बिथांमोननियाव थांनाय ओ थांनाय लोगो लोगो जोङो गुबुन हादराव हाबैनाय नङा होमब्ला जों गुबुन हादराव हाबहैलाय लो गो लोगो ओ बिसोरनि जिखिनि खान थि बे खान्थिजों जों सोलिनो गोनां जायो आरो जोङो बिसोरनि जिखिनि खान्थि औ बेखिनि खान्थिखौ जोङो बारनानै माने जों मा सो ओ जों माने बेखौ ओ खान्थिखौ मानियालासिनो जों सोलिनो थाखाय हाला आरो नङा होमबा अब्ला जों बेयावनो स सानना नायदो ओ बिसोर माबायदि माने दि माने डिसिप्लिनाव थायो आरो बिसोरनि गाननायानो जा बिसोरनि बेरायनायानो जा माने ओरैबायदि माने क्लिन नोङा ओमबा गास माने साफा बेफोरबायदि माने बिसोर खालामनानै लाखियो अब्ला नायदो जोङो बै हादोरखौ जुदि जोङो जोंनि हादोरखौबो जु जों जुदि बिदि खालामनो सानोब्ला नङा होमब्ला जों बेसे मोजां जागोन बेनिखायनो जोङो मोनसे ओनसोलाव थांनानै औ बिनि जिखिनि जायगा बा बिनि थासारि जों बेफोरखौ ओ नायनानै जों बेफोरखौ माने गावनो फल' खालामनानै बेखौ जोङो सोलिनो हायो आरो बेनि थाखायनो ओ जोंहा औ जि बेरायनाय बे बेरायनाया माने जोंनि जिउआव माने जोबोर गोनांथार मोनसे आयदा होननानै आं सानो आरो औ थारैनो नोंगौ नोंथां
आसाम आसामावनो आसाम रायजोआवनो जोंनियाव जेरै ओ बड'लेण्ड ओनसोलनि सिङाव थानाय जेरै सरलपारा नोंथाङाथ' बेखौ मिथि खायो जानांगौ औ जेराव बेयाव जोङो थाङोबा बेयाव जोङो गोबां ओ नुफेरै बुस्थुफोर जिरादफोरखौ जों नुबोयो जिब जुनारफोरखौ जेरै लामायाव जेरै जोङो सिखोना जोहो सिखोना जाहारनि जेनो खि लामा बे गेजेरजों जों थांनानै सरलपाराखौ मोनहैयो। सरलपाराया जोंनि बे ओ इ भारत हादर आरो भुटान हादर बिसोर मोननैनि गेजेरनि सिमना बे गेजेरावनो दङ' सरलपारा। आरो बे सरलपारानि साखाथि फाखा हाजो हाला नङा होनबा नोंथां? जेराव गेजेरजों बोहैयो मोनसे दै। जे दैयाव जोङो थांनानै गोलोम बोथोरनि। समाव जोङो बेयाव दुगैहैयो गोबां सुबुंफोरा आरो गोजोननाय लायो।
थारैनो नोंगौ नोंथां।
कि नोंथाङा थांगोन सरलपारायाव अब्ला जेब्लानाखि नोंथाङा सिखना जझार हाग्रा बारिनि गेजेरनि लामाजों हाबलांगोन अब्ला नों नोंथाङा बेयाव गोबां जिब जुनार नुनो मोनलांगोन आरो नोंथां। जेरै मैदेर सिखिरि बेफोरबायदि बाय बायथि बायदि जुनादफोरखौ जों लोगो मोनलाङो। गल्डेन लेंगुर बेफोरखौ नङ हबा नोंथां जेरै आनदाय नाथाय जबोद दुखुनांथाव बाथ थ्रा जे जोंनि जे दावबायारि बिथांमोना बे लामाजों थांनानै एसेबो माने ओ सांग्रां नङा आरो माखासे जिब जुनारफोरखौ एसे फिनि जिब जुनारनि माबायावहाय माने एसे जेंना नुजा होबोयो आरो जेरै मानि सांग्रां गैया जेरै जोङो नुनो मोनो नोंथां जोबोद दुखुनांथाव जेरै सिखिरि गोबां जात। नि आरो गोबां गाबनि सिखिरिफोरा बेयाव दङ गोबां बिबाङाव दङ। लामायाव ज' ज' थायो बिसोर। बिसोरनि जेनाखि ओ सिखिरिफोरनि गोमो गोथां गोजा गाब गोसोमफोरखौ जों नुयोबा जोबोद गोसोआ गोजोननाय मोनो दा नोंथाङाबो आं नोंथांखौबो खावलायो नों नोंथाङाबो सम थायोब्ला मालाबाफोर ओ सरलपारायावहाय खनसे दावबायनानै नायफै नोंथां गोबां गोजोननाय मोन
औ नोंगौ थारैनो नोंगौ नों थां ओ जों माने गोबां नोंगौ। जों माने बेरायनाय बा जायगा नायदिंनायजों लोगोसे जों गोबांथार माने गियानफोरखौ जों ओ लानो हायो लोगोसेनो बै जायगानि जिखिनि थासारि बेफोरखौ जों गासै खौबो मिथिनाय मोनो नंङा होनबा नों थां ओ बेनिखायनो जोंनि जिउआव माने जेब्लासिम सुबुं जिउआ थांनानै थायो। अब्लासिमहालागै माने जों जिखिनि बेरायनाय ओ बे बेरायनायखौ जोङो खालामोब्ला माने सुबुंनि जिउआव खोब माने गोजोननायबो मोनगोन लोगोसेनो जायखौ नुफेराखै ना बेखौ जों नुयोब्ला उम खोब गोजोननाय मोनो ओ थारैनो जे जोंनि जिखिनि सावरायनाय बे थारैनो मोनसे ओंथि गोनां। सावरायनाय बेनिखायनो आं नोंथांखौ बेस समाव आंनो बे बे समखौ होनाय थाखाय आं ओ नोंथांनिसिम साबायखरखौ बावबाय
औ आंबो नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नंगौ थारैनो। अब्ला जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नङा होमबा नोंथां?
दे नोंथां जागोन दे ओ दे नोंथां दे ओं
दे